हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनाबाय नोंथां
औ औ होमबा जोंहा ओ औ दंफांजों बानायनाय आइजो आयलानि सायाव सावरायदोनि होमबा जोंहा
औ जागोन दे नोंथां औ न' नोंहाय
औ औ बे दंफांजों बानायनाय होनोबा। होनब्लाथाय जेनेबा जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय लानानै दासिमाव माने गोबां सोलायनायखौ नुबोनो मोनबाय। नुबोनो मोनो जेनबा गोदो गोदाय जोङो ओ बिफां लाइफां जेनोबा आबै आबौमोननि समाव बेफोरबायदि। जेनेबा जों दा बायदि ओ जों दा जिबायदि आइजें आयलाखौ बाहायदों बेफोर आइजें आयलाखौ जेनेबा गोदो। उन्दैनि समाव बाहायनो रोङाखैमोन बा जोङो ओ। बिसनायानो होन बिसनाखौ बि बिथांमोना जेनोबा ओ बिफां बिफांजों बानायब्लाबो जेनेबा बांसिनै औवाफोरजों बानायनाय। बेफोरबायदि बिसिना खौ बाहायदोंमोन आरो ओमफ्राय जेनोबा। औ सियारानो होन। ओ नोंनि औ गोदोनि समाव जेनोबा जोंहा बिफांजों बानायनाय बेफोरबायदि जेरै दा बक्स फालें होनो। बेफोरबायदि बक्स फालें। फोरा गोदोनि समाव गैयामोन। ओमफाय दा औ औ माखासे सानखां सान्थौगिरिफोरनि साननायजों बा मुगानि मुगाजों मुगा सोलायबोनानै जेनोबा माखासे मुवा बेसादफोरानो सोलायलांनो हमबाय नङा होमबा‌। बिफांजोंनो जोङो बायदि बाय मुवा बेसाद बानायनो हायो। जेरै औ बिफांजों जेनोबा माखासे बिफांफोरजों जोङो न' बानायनो हायो। ओ नहा जेनेबा सिगुन बिफांफोरा न' बानायनो थाखाय जों मोजां आरो बिफां लाइफांखौ जेनेबा बिफांजों बानायनाय माखासे मुवा बेसादफोरानो जोंना बांसिन बा गोबावसिनै जोरसिनो आरो माने गुबुननि रुजुनायाव जुदि बिफां मोजांनिफ्राय जोङो मुवा बेसादखौ बाहानायो अब्ला नोंथांमोनथिं बिफां दंफांखौ जेनेबा माबायदि बाहायो बा मा बायदि मा मा खामानियाव बाहायो बेखौ फोर
औ नोंथाङा होननाय बिदिनो जोंनाथ' दंफाङा जोंनि जेनेबा जोंनि सुबुंफोरनियाव माने गोबां गाहाय बिफाव लायो नङा होमबा गिबियावनोथ' जोङो ओ दंफाङा दंफांनिफ्राय जोङो हां लानो हायो जिहेतु बियो अक्सिजेन हगारो जों बेखौ लायो नङा होमबा जोंनि हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइडखौ दंफ थाङाबो जोबना लायो बेनो जोंनि जेनेबा गिदिर जों जेनेबा हां लानायाव जिहेथु जों थांना थानायाव माने दंफांनि दंफांनि थारैनो थांना दं होननाय बायदि जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंना दा जोंना गि आबुंनाय जायगाफोरखौ थाजिम खालामो नङा होमबा। दिनै जेराव गोबां दंफां दङ बेफोर जायगाफोराव माने जायगाफोरा थाजिम जायो अखा हा हायो हाफोरा मोजां नङा होमबा बिनि बेफोरनि अगायबो बेफोरनि अनगायैबो जोंना दंफांनिफ्राय बानायनाय आइजें आइला होनोब्लाथ' जोंना नोंथाङा होननाय बायदि बाथाम थकथा न' बानायनाय दरजा बेफोर माने सियार थेबोल जेनेबा आरांगा मासि बिसिना बिफोर माने गासिखौबो जोङो दंफांजोंनो बानायजोबो आरो बे बेनि अनगायैबो जों खायफा आरो खायफा फिसा फिसा खामफ्लाय। जियाखौ जों जिरायग्रा गोदोनि समाव दंमोन जिहेथु बेफोर आथिखालाउ ऐसे ऐसे गोमालां बाय नङाओमबा? बिनिफाय आरो जों बे गाहेन उवालफोरखौबो जों दंफां नो बानायो बे औ। जों मोनसे नुनो मोनबायदि जे आथिखालाव माने दंफांजों न'खौबो लुयो आरो माने खाायफा खायफा सुबुंफोरा माने औ उवालावहाय मानि इनजुराव हाय दंफांखौ दोसथाबो आरो मो जों मोजां दिजाइन बानायनानै औ आरो बिदिनो जोङो गोबां गोबां माने दंफांजों माने गोबां मुवा बेसाद नुयो आरो जों दा जिहेथु आथिखालाव माने थोरसि थोरसि खुरै जेनेबा ओंखाम संग्राफोर न'फोरावहाय माने बिखोबो दोननो थाखाय दंफांजों माने दंफां जोङो माने बानायग्रा जेनेबा जे बायदिसिना मुवा बेसाद दोनग्रा बिदि माने बक्सफोर जेनेबा जिहेथु जों बेफोरखौ बक्सान होनाय बा बेफोरदि बानायनाय नुदों आरो माने बेफोरनि बेफोरबायदि माने गोबां जों आबादाव आबाद मावनायावबो खायफा जेनेबा नांगोलजुं गाल नांगौ बेफोरखौ जों दफांजोंनो बन नङा होमबा आरो जोंहा बो नुनायफोरावबो दंफांनि खुन्थियाबो फोरबोआबो जों माने दंफांखौनो होयो आरो न'नि खुन्थियाफोरखौ माने दंफांखौबो होयो मोन मोजां आरो खायफा खायफा दं फाङा माने ओरैबायदि दों दाम गोसा माने ओरैबायदि बेसेन गोसा आरो बेदि नोंथांमोना नो जेनेबा आरो सिगुनफोरा बिनि अनगायैबो थिथाफोर माने खायफा खायफा दंफाङा मान जेनेबा मुवा बेसाद बानायनाय लायै लायै बिदि दाम आरो। जोयफोर दंफाङा माने जेनेबा मुवा बेसादा गोबाव जोरो बेफोर दंफांनि बेसेना माने दाम गोसा आरो माने बेसेन गोसा माने बेफोरनि अनगायैबो माने नोंथाङा माने ओ जोङो जेनेबा दंफांनि गेजेरजों मन बाफोर रांखावरियाव मुलाम्फा जायो नामा जेनेबा रांखा हदिनो खुंनो हायो
नोंगौ नोंथाङा नो थांङा जिबायदि जेनेब बा दायो बुंलांबाय। ओ बिफां बिफां लाइफाङा जेराव बांसिन थायो माने बेयावहा थाजिम थासारि जायो नङा होमबा? उम बेथ' नंगौ औ जोङो बिफां लाइ फांनिफ्राय बहुद सो माने मोजां रां आरजिनो हायो होननानै आं सानो माने ओ जेनेबा जों माखासे सुबुंफोरा बि फां लाइफांनिफ्राय मोननाय थफ दायानो होन फारदा माने होन बेफोरबायदिनो बेफार खालामो। बिथांमोना बिथांमोननि ओ जिउ खुंनाय रा बे बिफांनिफ्रायनो जुरियोबा जागायो आरो औ बिथांमोना बेखौनो फालांगि खालामनानै गावनि जिउखौ खुङो। माखासे हाजो हाला बा हाग्रा बंग्रायाव थांनानै बिथांमोना बै। ओ बिफांनिफ्राय मोननाय माखासे बाताम तबथाफोर जेनेबा जाय जाय सुबुङा बिहरदों बा बियो बिथांमोनो थाखाय माने लायनानै होफैयो आरो अब्ला बिथांमोना बिनि। ओमफ्रायनो जि जिउ खुंनो हाबाय ओं बे मोनसे मुलाम्फा जाहैबाय बिफां बिफांनिफ्राय माने मोननाय दंफांफोरनिफ्राय औ आमफ्राय जेनेबा जोङो माखासे मुवा बेसाद जेनेबा सियार टेबोल बेफोरबायदि बनायनानै जेनेबा फाननो हायो। गुबुननो फाननानै फालांगि खालाम खालामनो हाबाय। आरो माखासे। दे मोजां मो मोजां मुवा बेसाद जेनेबा बिफांनिफ्रायनो जेनेबा बिफांनिफ्राय दाननानै जेन माखासे ओ नायथावना बुस्थु बा न'आव न'आवहा नोङो लाबोनानै साजायनो हानाय माखासे जिनिसफोर बानायनो हायो नङा होमबा? बैफोरनि जायनि आखाइयाव जेनेबा बेफोर गुना दं। बेफोर गुनखौहाय जेनेबा बाहायनो रोङोब्लाथाय बै दंफांफोरखौ ओ ओरैनो नस खस्थ' खालामालासिनो ओरैनो माने गारालासिनो जेनेबा बै बिफांखौ उम बैफोर साजायनाय बु बुस्थु मुवा बेसादखौ बानायनानै जोंङो जेनेबा गुबुननो ओ फाननानै बा फालांगि खालामनानै खालामनो रोङोब्लाथाय जेने जों बिनिफ्राय माखासे मुलाम्फा आरो गावनि जिउ खुंनो हानाय राहा लामाखौ दिहुननानै लानो हायो आरो। औ थिग बेबायदिनो जेनेबा गोदो गोदो गोदायथ' जेनेबा बांसिनो बे बेफोरबायदि सानखांथिफोरा गैया मान थ' दायो दानि दिनाव माने गोबां सुबुङानो माने गाव गावनि गुनखौ नायबिजिरनानै गाव मायाव रोंगौथि दंङ बेखौ नायनानै जेनेबा बाहायनो रोङोसैआरो। थिग बेबायदिनो औ दानि जुगावहाय माने दंफांनि बिफावआ बहुद माने गोगोमहैनो बिफाव फैयो होननानै सानजायोआरो जोंनि जिउआवहाय जिव खुंनायाव जेनबा बिफां। दंफांनिफ्रायनो बिफांनि जोंनो जों बनबो बानायो। जायखौ जोङो जेनेबा अर सुनानै बिनिफ्रायनो जोङो माने संनाय खावनायखौ औ खालामो आरो
दाथ' जेनेबा गेस ओ गेसनिबो एसे ओ मोन गेसखौ मोननायनिबो एसे गोब्राब नालाय जायनि थाखाय जोंनो दंफांनि फ्राय मोननाय बनखौनो जोङो बाहायनानै जेनेबा जोंनि जिउ खौ खुंगासिनो बा ओ जोङो जोंनि जानाया आद दारखौ बेनिफ्रायनो बानायगासन होन्नानै जोङो साननानै ला बुथुमना आरो।
ओं ओ औ नंगौ। बिफाङा जिहेतु नों होननाय बायदिनो थाङा होननाय बायदिनो जोङो जोंना माने उम आथिखालावबो माने गोबां जायगाफोराव माने दंफां माने बनजों ओंखाम संना जायो आरो माने गोबां जायगाफ जेराव माने गेस बाहाययै जों नुनोनो मोना जिहेतु बिनखाय खाबा सुबुं जेने गामि ओनसोलावथ' गोबां सुबुङानो गेस बाहाया नङा होमबा बिदि गैया औ बनानो एबोललेबोल जेराव जेरावबो मोनो जोङो जे बिनिखायनो जोङो बाहाय खै द नङा आरो आरो नोंथाङा होननाय बायदि फालांगि रां खामानियावथ' जोंना दंफांआ गोबां माने हेफाजाब हो होयो नङा होमबा। हालौ गोबां माने बेनिखायनो फालांगि नुनो मोनो आरो जिहेथु नोंथांमोना बि सिगांनि समफोराव माने सियार टेबोल बानायदोंब्लाबो बिसिनाफोर बानायदोंब्लाबो माने आगर गैयामोन आरो जेबो समायनाय नङामोन सरासनस्रा बाहायजानायनि थाखा खायल' बानायनाय नाथाय आथिखालाव नोंथां होनायबादि गावबा गा ग आथिखालनि सुबुंफोरा गावबा गाव गावबा गाव गुनखौ रोंगौथि खौ देखायबाय। दंफांनि सियारफोरखोनो जों नाय बिसिनाफोरखौनो नाय जोङो माने गोबां समायनासिन आगर गोनां आरो आरो माखासे जोङो जेनेबा न'आव साजायग्रा जेनेबा न'आवहाय स समाय होग्रा बेफोरबायदि मुवा बेसादबो नुनो मोनो नङा होमबा आथिखालावहाय माने बेनि अनगायैबो जोङो नै आथिखालावहाय माने जों माने आयजोफोरनि बो माने गिदिर गिदिरा आयना होनानै देलेग्रा दोनग्रा जि दोनग्रा बिबादि बाना नुदों आरो बेखौ जोंना आथिखालनि सबुंफोरा बायो औ गोबां बायो बेफोरनि माने बिनि फालांगियाथ' दा गोबां मोजाङैनो सोलिगासिनो जायफोरा दंफांनि‌‌ फालांगि खालामो बेफोर माने गोबां रां खामायनो हायो आरो आरो गोबोन दंफांफोरखौ गायनो दोननानै जों माने बेखौ गिदिर जाबा फानहरो जिहेथु बेयावथ' जों हासारबो होनाङा। दैबो होनाङा बियो हारसिंनो देरो
देर औ
जेबो जेनेबा जेबो बेलेग गुबुन आबाद बायदि माने नायलाय माने नोंथांनि आबाद फां गायनायाव बि जों रां खामायनायखौ नुगासिनो आरो नङा होमबा? जेनेबा
जों बिफां लाइफां जेनेबा औ बिफां लाइफां होनोबाथाय गय बिफ बिफांनिफ्रायबो जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। नङा होनबा बिनि फिथनिफ्रायनो जोङो ओ बेखौ फालांगि खालामनानै बा फानहरनानै जोङो जोंनि जिउखौ खुङो आरो बे फिथाइखौ जोङो माखास से बिफांफोरनि दंफां फोरनि फिथाइ सामथखौ जानानैनो जोङो जेनेबा ओ‌ थाजिम जिउखौहाय थाजिम खालामनो हायो बा देहा अ था जिमै‌ लाखिनो माखासे बेमार आजारफोरखौ बे बिफां बिफांनि बिलाइ बा बिनि फिथाइ सामथाइ बि गुर बेफोरनिफ्रायनो जों माखासे बेमारखौ होखारनो हायो आरो जायनि थाख थाखाय माने जोंनि जिउ खुंनायाव आंनि बिफावा बुहुद माने गोहोमखो खोख्लैयो होननानै जोङो ओ सानै आरो अब्ला होमबा जोंहा बे टपिकखौ उम बे टपिकखौ बेखिनियावनो दोनथ'नि नामा? दे बिदिब्ला अ।
उम